हेलो नों हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथां खौऔ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां औ नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना? औ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोराव ओ जोंनि ओ जेनेबा आबादारि एबा गामिनि सुबुंफोरा ओ मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां ब्ला जोङो बुंनो थांब्ला जों दो-दो दैलां बोथ थोरावसो दै जायो नालाय औ बेनिख खायनो जों दैलां बोथोराव माइखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ।
थोरावबो गायो नाथाय मेस सें बोथोराव दैनि उसुबिदानि थाखाय जों एसे खम गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो माइ गायनायनि अनगायैबो जों दैलां बोथोराव गोबां आस्रा फोनायबो नुनो मोनो।
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जों आस्राफोनाय माइ गायनायनि सिगां जों आस्राखौ फोग्रोनाय जायो।
औ औ
जों हाखौ मोजाङै फोमोनना लानानै आलि आलि होनानै जों माइलिखौ सास्रो सास्रो फोनानै जों बेखौ फोनाय जायो जायखौ जों आस्रा फोनाय होननानै बुंनाय जायो। औ आस्रा फोनायनि अनगायैबो जों बांसिन माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
माइ गायनो थाखाय जोंनो नांगौ गिबियावनो खैथा
औ नंगौ
खौ जोङो दोन आगोलनि गायनायफोरखौ जों दोन्थुमनायबो जायो न' नङाब्लाबो जों हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनायबो जायो औ बेनिफ्राय जों बे खौ दुब्लि-दुब्लियाव जों जायख खौखैथाथिलि होननानै बुंनाय जायो। बेयाव नांगौ बिबां बेखौ फोमोननानै जोङो आलि आलि होनानै नांगौ बिबांनि दै होनानै जों बेहाय मोजाङै फोमोन्ना लानानै जो जों माइलिखौ सास्रो सास्रो फोहैनाय जायो आरो
औ औ नंगौ।
बेयो जेब्ला दान मोनसे दान मोननैनि उनाव गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ दुब्लियाव गायनो थाखाय जों दुब्लिखौ मोजाङै हालेवनानै आलि होनानै हाग्रा बंग्रा फुस्रांनानै जों बेहाय जाय खैथाखौ गोजौ जानाय खैथाखौ जों माइ गाय थाखाय जोंनो खैथा नांग्रोगौ आरोना बेनिफ्राय जों खै थाखौ जोङो फुनानै मुथा मुथा खानानै जों दुब जाय जायगायाव गायगोन बे जायगायाव लांनानै गायहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जों सासे दानि। नो मोनला नोंथां ओ। जिनै। जों माइ गायनायखौ नु।
औ नंगौ।
मोसौ-मो। बुजा-बुजा गायनायखौ नुनो मोनामोन, बिगा-बिगा गायनो हायामोन। दा नाथाय ट्रेक्टरनि जुग जाबाय बयबो। ट्रेक्टरजोंनो हेवो बेनिखायनो जों सानावनो गोबां बिगा-बिगा माइ गायनो हा। अ बेबायदिनो जों माइ गायखांनायनि उनाव जों बे। खौ माइ गाखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो मेसें बोथो। थोराव जों गोबां-गोबां आबाद मावनो हायो जेरैहाय जोङो म। थर फोनाय बेबायदिनो तेसि फोनाय, बेसर फोनाय। बेबायदिनो बायदि-बायदि बेसर फोनो थाखाय जोङो जायखौ माइ गायखांनानै जों। ङो नाराथिलि जायो अब्ला जों बेखौ। नाराखौ सावस्रांनानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों बेखो। हाया मोजां गुन्दै-गुन्दै जाजासे एवनानै जों बेखौ। बेसर- बेसरखौ फोनाय जायो औ बेनि। फ्राय जोङो बेसरखौ फोना-बेसरखौ फोननानै जेब्ला बियो बिलाइ गांसेबा गांनै जायो अब्ला। जों बेहाय गोबां मुलि सारनांगौ। मुलि साराब्लानो बियो गोबां एम्फौ हमनो अर एम्फौ हमो।
औ-औ नंगौ।
बेनिफ्राय जों बेखौ बेसर फोब्ला जोंहा। गोबां मुलि होनांगौ जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय। जों बेसरनि अनगायैबो जों गोबां आबाद मावनो हायो जेरैहाय जोङो। मटरखौ फैयोब्ला जों नारायावबो फोना नारायावबो फोयो। खायसे-खायसेया आरो खायसेया हा-हालेवनानैबो फोनाय जायो।
औ-औ।
औ बेबायदिनो जों गोबां आलुफोरबो गायनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो गोबां मैगं-थाइगं-मैगं-थाइगं गोथां जेरै लाफा-लाइ। मैु-मैद्रु बेफोरखौ जों फोनाय जायो आरो। औ आलु गायनानै आलुफोरखौबो। आलु गायनो थाखाय जों आलु गायनो जिगाब होब्ला बांसिन मोजां जायो होननानै जों।
औ नंगौ नोंथां।
गायनानै जोङो हाथाइ-बाजाराव फाननो लांनानै गोबां रां मुलाम्फा खा। लामनो हायो। औ जों हा। हाथाइफोराव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलफोरावबो। बेफोरबायदियैनो आबाद मावनाय जायो नामा नोंथां?
औ बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो ओ दाथ' दैज्लां बोथोराव ओ माइनिनो आबा। आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बिदिनो माइनि आबाददाथ' गोबां। गोबां दा गोदान-गोदान माइनि मुं ओंखारबाय थादों बेनो ओ जोंनि न'खर एबा। गामियाव बांसिनानो बिदि अन। जोंना रनजित बिदि बंग बन्धु बिदि माइब्रा, जोसाखौ बांसिन गायो आरो नोंथां। औ बिदिनो ओ माइ गायनो थाखाय ओ। बेयो सिगांथ' जोंनिया मोसौजोंनो हालेवोमोन नङा होमबा? बिदिनो ओ दा मोसौजों ओ हालेवनायखौ नुनो थांला आरो नोंथां। दा जों टेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुनो थाङो माने मोसौजों हालेवबा माने गोबां खस्थ'बो जायो एबा जों माइ गायखांनो थाखाय गोबां दिनबो नांगौ माने मोसौआ सानसेयावनो बिगानैै बिगाथाम गाहामियावनो हाया नङा होमबा बेनिखायनो जोङो ओ मोसौजों एवनायगोन नआवनो थांला जों ट्रेक्टरजोंसो एवलायगोन नुनो थांदों ट्रेक्टरजोंथ' गोबां बिगा बिगा हेवनो हायो नङा होमबा हानसेयावनो बिदिनो ट्रेक्टरजों बिगा बिगा एवनानै बिदिनो ओ फथा खामब्ला माखासे लानानै माने सानसेयावनो गोबां बिघा बिघाब माइ गायनानै फोजोबनो नाजायो आरो माने माइ गायनायखौ थिग बेबायदिनो जोंनिया माइ ग थांनायनि उनाव बे माइ गायखांनाय फोथारावनो गोबां आबाद मावो जेरै बेयाव जोङो बे फोथारखौवनानै जों बेसरबो फायखौ नुयो बिदिनो टिसिबो माने दानिया बिदि टिसि होनायखौ नुनो थांला गोबां खम जाबाय दानिया बेसरखौसो बांसिन फैयो आरो बेसर फैयो आरो खायफाफोरा बे भथानाव जायो बिदिनो ओ जेब्ला जों मदिनो मेसें बोथोरफोरावथ' आलु गायखायो नङा होमबा? आलु गायनो थाखाय जों गिबियावनो बे हाखौ मोजाङै एवग्रोयो ट्रेक्टरफोरजों एवनानै बेयाव गोबां हासार होनो गोनां जायो ओमफ्राय जा ज सानखालि जों गायगोन बे आलु गायनो थाखाय जोङो बिदिनो नांगोलजों जोङो बिदिनो लाइन बो लाइन लाइन जों बोनाय जायो आरो लाइन लाइन बोनानै जोङो आलुखौ ओ खायफा खायफा बिदिनो आबादारिफोरा गोदोनि एबा सिगां बोसोर आलु खु हो दोननानै जेनेबा बे बिधानखौ गायो आरो खायफाया बायनानै लाबो ओ बायनानै लाबानै जों बिदिनो आलुखौ माबाया मोनसे ओ दाबउोर एबा खादाफोराव लानानै जों बिदिनो लाइन लाइन एसे बारा जेनेबा बारा खाथि खाथि द्रायबो नङा बारा गुबुं द्रायबो नङ बाराेसेन द्र नङा बिदि गायलांबाय थायो आरो जेब्ला आलुखौ जोङो गायखाङो अब्लानो जों बे आलुखौ आथिंफोरजों जों बिदिनो खोबना होयो आरो नोंथां औ खोबखांनायनि होननाय उनाव जेब्ला बे आलुआ जोंनिया बिदिनो ओ रज'यो अब्लानया जों बे आलु नि जोङो बे आलु बिफाङाव थानाय बे हाथरसाग्राफोरखौ जों माने एसे साइद साइद खालामना होयो आरो नोंथां औ बिदि खालामखांनायनि उनाव जेब्ला आलुआ एसे जौो अब्लानो जों बिनि बे जा हाथर थायो नङा मोनोंदां बे हाथरखौबो जोङो माने बुख्रुुब बुख्रु होयो आरो थग लांनो होदों औ बिदिनो जेब्ला आलुआ जोंनिया बिफाङा देरो अब्ला जों बे बिफाङाव जों गोबां हासारफोरबो होनो बिदिनो आलुआ जोंनिया खायफा खायफाया जोंनिया बिबारबो बारो आरो बिफाङा जेब्ला ग्लब ग्लब जायो अ बिबारबो बानाय नुयो बिदिनो आलुआथ' गोबां जातनि थायो नङा होमा बिदिनो फिसा आलु बादाम आलुबो थायो पाटनाय आलु बिदिनो ओह गोबां ओह आलु गोदोर बिदि बायदिसिना आलु थायो आरो औ जेब्ला बे आलु बिफाङा रायो अब्ला जेब्ला आलु बिफाङा रायो अब्ला खायसेया थैयोबो बिफाङा बे थैनाय ओ जेनेबा जों अब्लानो जों साननो हागोनदि बे जोंनिया ओह माने बुरनो जाबाय बिदि बुरो आरो जोङो बुरनानै जोङो बिदि हाथाइ एबा बाजारफ्राव फानहैयो बिदिनो आलु फिसाखौ फिसायै दोनबाय दुखलियाव फिसायावबो जोबोद दाम आरो नोंथां बेनिखायनो फिसाखो फिसा एथा एस जा दोनो आरो बिदिनो जोङो आलु गायनाय टाइमावनो जों बि बिदिनो बिसोरनि गेजेर गेजेर लावबो होयो आरो नोंथां लावबो होफायो औ जेब्ला आलुआ देरो अबलानिया लावनि बिफाङाआबो ग्लब ग्लब बिबार बारो आरो माने लावजों आलुजों ओ एखेेलेगे थायफाया आरो नोंथां औ जेब्ला आलु खौबो बुरखांजोबो अब्लानिया बेल ओ लावनि बिफांखौ जोबोद मोजाङै जोथोन लाबाय थानांगौ दै होबाय थानांगौ बिदिनो ओ लावा बिदिनो मास मोनसे मोननैजों जोंनिया फिथाइ थायो आरो बे फिथाइ थायनाय लावखौबो जों हाथाइ एबा बाजारफोराव फाननानै ओ जोबोद ओ रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो औ आलु गायनाय ओह जायगा खाथियावनो जों बिदिनो पियासबो गायो बिदिनो सामब्राम गुफुर एबा रुहुनबो गायनाय जायो आरो औ बिदिनो ओह गोबां ओह आबाद मावो जों बिदिनो मुलानि मुला आबाद मावो मुलानि आबाद मावनायखौ ओ मोननै रोखोमनि मावो खायसेया बे बिदिनो मुलानि बिलाइ फोननाय फोनाय ओमफाय एबा फाननायल'निल' आबाद मावो आरो बिदिनो बेदर थांनायनि आबाद मावनो नागिरा आरो खायसेया बिदिनो बेदर फाननो थाखाय बेखौ एक्सट्रा आबाद मावनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो मुला बिदिनो धोन्दिया अलकबि बान्दा कबि फान्थाव बेफोरनि आबादखौ जों मेसेंफोराव मावनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओह दा दैज्लांआवथ' जोंनिया जिंखा लेस्रा बिदिनो भिन्दि बिदिनो फान्थाव बिदिनो दैज्लांनि लाव बेफोरखौ ओह मावनायखौ नुयो आरो
औ नंगौ।
ओह जों बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमा नोंथां औ नोंथांजों आबादनि बागै ओह सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला औ औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां।